औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ
नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां जेनेबा ओरैनो मानो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा
अह नोंथां आं नोंथांजों बे नोंथांमोननि ओनसोलखै थानाय जे दावबायनाय जायगा बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां नोंथाङा आंनो बे नोंथांमोननि
औ औ जागोन जागोन नोंथां जेनेबा बेखौथ' दावबायनाय जायगा होन्नाय नंला जेनेबा जोङो ओरैनो लावखार ओंखाम जानाय होननाय जागोन आरोना बे जेनेबा जोंनि दा औ दा सरलपाराया दा जोंना ओरैजाय जोंनिया एसे मानि मुङाव दं आरो नाम बुंलांसोगारो दा जोंनि नैबेयाव बेबायदिनो जोङो बे सरलपाराखौ आङो बुंनो सानदों जेनेबा जों लाव खार ओंखाम जानाय बे सलपारायाव
औ नोंथां
माने बे सरलपारायाव लावखार ओंखाम जायो आरोना फार्स्टआव बे सरल बे लावखार ओंखाम जानायाव जोङो माखासे ओरैबायदि बे जायगाया जाहैबाय भुटान रायजोनिफ्राय एबा भुटान हादरनिफ्राय जिरि जिरि बोहैबोनाय दैसा स्राय स्राय हाजो सेरनिफ्राय बे जायगाया जोबोद नायनो समायना हाजो सेर बे जाहैबाय मोनसे लावखार ओंखाम जाय जाग्रा जायगा बेयाव बयबो सुबुङानो एबा फेमिलियानो लावखार ओंखाम जानो थाखाय थाङो आरो ना नोंथां आरो बेयाव थांनानै बिसोरो मोजाङै फेमिलियै एबा लोगोफोरजों एबा
न'खरनि सुबुंफोरजों थांनानै
बेयाव
दुगैहैयो एबा इन्जय लाहैनायखौनो बुंनांगोन आरो ना नै दानिथ' दैलां बोथोर गरम दिन नोंथां जे बेयाव दै बे दैयाव एसे लोहाबनानै गोजोननाय मोनो खोमा बेफोरबायदि साननानै मा खालामो बेयाव जोङो लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो ना बेजोंनो बेजोंनो बे सरलपारा होननाय जायगाजोंनो मोनसे हायुङारि हाग्रामा दङ बेखौ जोङो रायमना नेसनेल पार्क होननानै बुंनाय जादों बे रायमना नेसनेल पार्कआबो मोनसे मा होनो जोंनि भारत हादरनिनि मोनसे हारिमायारि एबा हायुङारि मोनसे हाग्रामा बेखौ जोङो नैरोजा नैजिसे मायथाइयावसो ओ हा मोनसे आरो हारिमुमाया मा होनो
हायुङारि
निस मा होनो हाग्रामा होननानै गनायथि लादों आरोना बेयाव बेनिखायनो जोङो मा
बेयाव जोङो माखासे दाउ अमा एबा हाग्रानि मोसौ मैसो मै बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना
बेनि खाथि जानायखाय जोङो बेयाव बांद्राय गोसायै गान दाबनो मोना एबा बांद्राय दावराव खालामनो मोना बैखौ बेफोरबायदि आरोना बेखौ जोङो थांनांगौ होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि बे क'क्राझार दिस खाथियाव गोगलैयो आरोना बेयो सरलपारा होननाया जेनेबा नैबे कारिगावनिफ्राय सिदा थांनानै जोङो बिसमुरिजों मोनसे थांग्रा लामा दं बे जों थांथारनांगौ आरोना थां थाङै थाङै थाङै थांनानै बिदिनो बाजि बा ब्रैजि किल'मिटार गोजानफोर बेफोरबायदि जायो आरो ना बै
बे गोजानाव जों थांनांगोन गोदोहाय गोदो माने बावाखै आरोना बे लामाया खिन्थु जोंनिया दा सेन्ट ग्रेभेल गारनाय जाबाय एसे मोजां जाबाय सिगां खिन्थु लाजाथारामोन आरो दा जोङो
थाङोबा बेयाव जोङो गारिफोरजोंसो थांनाय जायोमोन जेनेबा जोङो भारा लांनाय गारि नङाबा माबा मोनसे बाइकजों थाङो थांनाया सोरबा जोंनि जेनेबा बर' बर' गथ'फोर जेरै उन्दै उन्दै बाइक लानानै थांनाय बेफोर थांनानै रंजाहैयो आरोना बेफोर जायगाया थांनानै नायोबा मोजां आरोना मोजाङानो आरो बेजोंनो बेजोंनो लामा दंबावो मोनसे भुटान हादोराव थांनो थांग्रा आरो ना बेजोंबो जोङो भुटानाव हाबहैनानै जों थांनो हागोन बेजों आलदा मा होनो मोनसे सिनारि एबा मोनसे जायगा नुथाय नुनो मोनो मोनो आरो ना जे ओरैजाय गेलेमफुं थावनथिं जेबायदि नुयो हरैजाय बिथिं साबसिन आरोना मानो होननानैुङोब्ला गेलेफु टाउनाथ जेनबा टाउन होननानै मिथिबा सोहोरखौसो बुजियो बे सोहोरा जाहैबाय बिल्डिं एबा माबा मोनसे गारि मथर बैफोरखौ बांसिन नुनो मोनो खिथु ओरै सरलपाराजों थाङोबा बेजों थाङोबा माने हाजो रोमै रोमै मा होनो जोमै दैसा बिफां लाइफां बिदिनो दाउ गाबनाय मोजां गोजोन सुदेम मोनो आरोना नोंथां बे नैबे सरलपारानि लामाजों थांनाय उम मा होनो भुटानाव थांनाय लामाजों थाङोब्ला बेयाव मोजां जायो आरोना आरो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो लावखार ओंखाम बयबो जाहैखायो जाया नङा जाहैखायो बोथोरनि खनसेबाबो नोङा बाव मा होनो लावखार ओंखामखौ जा हैनाय नुनो मोनो आरोना जेनेबा जोङा निउ इयार जाबाय बैसागु जाबाय बा माबा मोनसे गोलोम बोथोरनि बन्द'फोराव सामार भेकेसनाव गोलोम बेफोराव मा होनो फरायसाफोरखौ सोरबा लानानै एबा न'खरनि मानसिखौ लानानै जोंङो लावखार ओंखाम जाहोयो आरो ना जोङो बेयाव संनानैबो जानो हायो आरो जों संनानैबो लानानै थांनानै जाहैनो हायो आरोना दुगैनायखौथ' आं दहाय बुंखाबाय आरोना बुहुत मोजां दैया क्रिस्टेल क्लियार थार आरो ना बे दैया हाजोनिफ्रायथ' बोहैनाय ना नोंथां बेनि थाखायनो बेयाव गुसु जायो आरो ना दैया आरो गोजोनबो जायो दुगैनो मोजां जोंहा आंबो माने थांखांबाय नालाय ओंखायनो नोंथांनिसिम आंबो फोरमायनो हादों खिन्थु आं थाङामोनबा बेफोरनि सोमोन्दै एसेबाबो मिथियामोनब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनो हानाय नङामोन आरोना बैयाव ओ ओ ओरैजाय जेनेबा सरलपाराथिं
साननानै नायोब्ला जोङो जोंनि बे बर' सुबुंफोरानो बांसिन दं आरोना रायजो जाहैनाय खाथि खाला दाब दाब दाब दाब गामि लायै गामि बर' सुबुंफ्रा रायजो जा हालो दैलो गय बागान माइ फाथो बेसर आबाद मावनाय बेबायदि थारुन माबा मोनसे आबाद माव मावनानै जिउ खुंबोनाय आरोना बिथिंगायनिया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सुबुं जोंनि बर' समाजावथ' बांसिनानो जोङो मा होनो आबादजों खाथि सोमोन्दो गोनां ना बेनिखनो बेनिखायनो जों जोंनि बर' सुबुङा एबा जोंनि जोंनि जाथिया बेबायदि मा खालामनो माइनि आबाद बेसरनि आबाद एबा गय गय फाथै माबा मोनसे आ बाद मावनानै थांनानै थाबोदों आरोना नोंथां बेनिखायनो मोजां आरोना बे जायगाया साननानै नायबा बेरायनो मोजां एबा लावखार ओंखाम जा हैनो मोजां आरो नोंथां नोंथां दानिया आंङो ओ बे नोंसिनि ओरैजाय मानास हायुंआरि मोनसे हाग्रामा दंना नोंथां बेफोराव जोङो थाङो बा माबायदि थांनांगोन एबा मा मा जुनारफोर नुयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायबानो जाबाय नोंथां
होमबा नोंथाङा होमबा जोंनि जे साखाथियाव थानाय मानास हायुङारि ओ हाग्रामा बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों अब्लानो नोंथाङा खोनासंलांदों गिबियावनो मानास हायुङारि बा ओ हाग्रामानि सोमोन्दै फोरमाय्रोनोसै आं जोङ मानास हायुङारि हाग्रामाया मा मोननै जिल्लाजों बाहागो रानलायो जेरैहाय जोंहा चिरां आरो बाक्सा बे मोननै जिल्लाजों जोंहा बाहागो नांलायो बा सिमाखौ रानलायो आरोना बेयो जोंहा मा आसामनिनो नैथि देरसिन हाग्रामा होनना जों बुंनो हायो बेनि उनाव बेयो जोंहा बेनि अरथाइ जौथाया दाइनजौ बाजि जोंहा मा किल'मिटार स्कुवार आरोना नोंथां ओ जायखौ जोङो जिगुजौ गुजि मायथाइयावनो बे मानास हायुंआरि हाग्रा लामाखौ गायसंनाय जादोंमोन बे मानास हायुङारि हाग्रामाया जोंहा हिमालय हाजोनि सेरफाङाव दं आरो आरो जायखौ जोङो बे हिमालया हाजो सेरफाङाव दं ओमफ्राय जाय बे मानास हायुङारि हाग्रामाया बेयो भुटान हादोरजोंबो सिमाखौ रानज्लायो जाय बिसोरनि थै थानाय जे हायुङारि हाग्रामा बेखौ मा बुङो रयेल मानास हायुङारि हाग्रामा होनना बुङो। भुटान हादराव थानायखौ बे रयेल मानास हायुङारि हाग्रामाजों जोंनि मानास हायुङारि हाग्रामाजों जे बिसोरो सिमाखौ रानज्लायो बेहा जेबो सिमा गैया आरो ना माने नोंथां। माने बिक्सिनि जुनारा गुबुन फारसेथि थांनो हायो गुबुन फारसेखै फैलेनो हायो। बिदि जोङो थांलाय फैलाय खालामलायनो हायो। बेनि जे सिमाखौ जोङो फेनसिं बा नेट होनानै जोङो बन्द' खालामना दोनाखै आरो। बेवहाय जोङो मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला जोङो बेहाय माखासे जेनेबा सनालि मोख्रा बिदिनो अमा थावफ्रि मोसा बेफोरनि थाखाय मुंदांखा आरो मैदेर बेफोर थाखाय मुंदां खा आरोना नोंथां जोंहा अमा थावख्रियाथ' बुहुमावनो गोमालांनो हमनाय जाहाथेसे जुनार आरो जाय जोंनि मानास मोननो हायो बेखौ आरो मानि थाखाय मुदांखा होनो बुंनो हाबोबा जोङो हाग्रानि दैनि जे मैसो बे मैसो मैसोनि थाखाय मुंदांखा मानो होनोबा जोंहा बे मानास हरै हाग्रामायाव बे मैसोखौ गोबां बिबांनि मोननाय जायो। बिदि आरो नोंथां जाय जोंना मानास हायुंआारि हा हाग्रामाया जोंहा बाय'स्फेयार रिजार्भल जोंहा मोननो हादों आरो बेखौ जोंहा इउनिस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइदआवबो जोंहा मुं मोननाय आरोना नोंथां। बिदिनो मानास हायुङारि हाग्रामायाव नोंथाङा हाबनोबा ओ गोबां लामा दङ। जेरैहाय आङो नोंथांनो गिबियावनो मानास हायुङारि हाग्रामानि जे ओ रेन्स अफिस बेनि सोमोन्दै फोरमायग्रोसै जोंहा बेहाय मोनब्रै रेन्स अफिस दं बे जाबाय खुख्लं जाबाय ओमफाय पानबारि मोनसे बासबारि मोनसेया जाहैबाय ओ थुयापारा बे मोनब्रै रेन्सआव जोङो बाहागो रानदों आरोना नोंथां। बिदिनो जोंनि मानासिक गुबै हाब लामा बा गे बेखौ बुंनो थाङोबा जोङो बासबारि हाबोबा जों मोजां आरोना नोंथां जाय बहाबा नोंथां गिबि मावनो मा खालामग्रोनांगोन बेहाय फैनानै गिबियाव जिबसि भारा लाग्रोनांगोन बेजों लोगोसे बेयाव हाबनो थाखाय नोंथाङा गि गिबियावनो मुं थिसननांगोन बा सोर बिसोरनिफ्राय नोंथाङा गिबियावनो पारमिसन बा मोन्थथायखौ लाग्रोनांगोन आरो ना हाबनायनि सायाव
बे
गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जोंहा बेहाय दावबायारिफोर दावबायफैयो नायफैयो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला मानास हायगुंङारि हाग्रामाया जोबोद मुंदांखा आरो बुहुमावनो थिग बेबायदिनो बेयाव हाबनो थाखाय आं जे सिगाङाव बुंबाय बिदिनो जिबसि लादो ओमफ्राय गिबियाव जों गनायथि लाग्रोदो गनायथि लाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा जुदि केमेरा बायदिसिना लांफायोबा बेनि थाखाय एक्स रां होनो नांगोन आरो ना बिदिनो नोंथाङा मानास हायुंङआारि हाग्रामा सिङाव हाबलांदो हाबलांनानै हाय बायदि रोखोमनि जि जुनारफोरखौ नायनो हागोन बेजों लोगोसे दाउमा दाउसा आरो दैनि माखासे जुनारफोर बिदिनो बिनि मिथिं गेरि नुथाय बिफां लाइफां बेन्दों हारिनि माखासे लाइफांफोर जेरै मुलि हारिनि लाइफांफोर बेफोरखौ नोंथाङा नायनो आरो जोंहा मानास हायुंआारि हाग्रामाया मा जोंहा जे दाउ थ्रिलिं जाय दाउथलिंआ बुहुमावनो गोमालांनो हमनाय जाथिसे दाउ आर ना नोंथां बे दाउ थिलिखौबो नोंथाङा जोंनि मानासायगनाय हाग्रामायाव नुनो मोनो। बे दाउआ जोंहा मा गांसोबारि ओनसोलावहाय थानानै मोजां मोनग्रा जाथोसे दा जाय दाउखौ इंराजियाव जोङो बेंगल फरिखान होनना मुङैबो मिथिनाय जायो बिदिनो नोंथाङा मानास सायनायनि गेजेरजों हाबोब्ला जोंहा थसे गंगोनां गान्दा माखासे रोखोमनि मैदेर फिसा गेदेर नुगोन मोसौ मैसो नुगोन हाग्रानि बिब्दिनो मैफोर नुगोन अमा नुगोन मोसा मोसा नुगोन बिदिनो मुफुर नुगोन आरो बायदि रोखोमनि मानबायग्रा जुनारफोरखौ नोंथाङा नुनो हागोन आरो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा जिबौफोरखौबो नुनो हागोन बिदिनो माखासे मोफौफोर मोदैफोर बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो जोंहा दाउफोर दाउफोरनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जेरै सिला सिगुन दावथु धनेस बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो हाग्रानि जे जोङो मा होनो दाावमासार बेफोरखौबो नुनो मोनगोन बिदिनो नोंथाङा मानास हायुंङआारि हाग्रामाया बेरायफैयोब्ला साखाथि बाखाथि ओनसोलाव रायजो खुंनाय बर' हारिनि जे माबोरै संसार जानाय नं बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा मिथिनो लाफैनो हागोन आरो बिदिनो गोबां आलासिफोरा फैनानै जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि बे बरनि हारिमु